खोनादों ना? हेल'
ओं खोनादों नोङो दायो
ओं। आङो फ्रियैनो दङ।
अ सिड बरफुकननि बागै दसे सावरायनो हागोन नामा?
ओं हागोन।
अ
नोंथाङालाय मा खालामदों?
आंबो दं ओरैनो।
अ
बिदिब्ला जोङो जागायनोसै नामा?
ओं जायो दे।
आसामनि जारिमिनाव आसामनि जारिमिनाव हादर अनफावरि बिर होननानै बुङोब्ला गुबैयै जों लासित बरफुखोनखौनो मिथिनो हायो।
औ
जारिमिनारि
आरोबाव लासिद फुकननि बागै खिन्थानो हागोन नामा?
औ हागोन जारिमिनारि आहम मगलनि सरायघाट दावहानि गाहाय बिबानखौ लासित बरकनानो लानो गोनां जादोंमोन।
अ
फोरनि बेरेखायै लासित बरफुक'नि दावहा सामनाय सामलायनाया सल'आव जाय हारिमायारि बिबान आब्रुथि आरो खौसेथिजों खामानि मावनाय बिदिन्थि मोननाय जायो।
अ आङो लासित बरफ'फुकननि बागै जेबोखौनो मिथियामोन
अ
आरोबाव जुदि खोन्थानो हायोबा
औ खोन्थानो हागोन लासित बरफुकना जिद'जौ नैजिनै मायथायाइयाव जोनोम जादोंमोन।
अ
बिथांनि जोनोम बाराय आरो जायगानि सोमोन्दै रोखा मिथियाब्लाबो बिथांखौ गरगावनि खाथि खालानिमोन होनना हमना लानाय जादों
अ।
बिथांनि बिफानि मुङा ममायथामुलि बरबरुवआ।
नोंथांनिसिम बेखौ खोन्थानायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय मानोना आं लासै बरफुखननि बागै जेबोखौनो मिथियामोन।
अ लासित बरफुकनहा साथाम बिदाफोर दङमोन।
अ।
नोंथाङा बिसोरनि मुंखौ मिथियो नामा?
ओहो आं मिथिया जुदि नोंथाङा मिथियोब्ला आंनो खोनथाब्ला मोजां मोन जागोन
लालु कसला मरंगिया बारदरामोन
अ नोंथांनि सोलुखौ खोन्थानायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय
आरोबाव जुदि नोंथाङा लाचित बरफुकनि बागै मोनथिबावोब्ला आंनो खोन्थानो हाबावगोन नामा
अ हेलौ खोनादोंना हेलौ खोनागोनना खोनायाखै हेलौ जुदि नोंथाङा लासित बफुकननि बागै मिथिबावब्ला आंनो खिन्थाबावनो हागोन नामा खोनादोंना हेलौ जुदि नोंथाङा खोनादोंब्ला आङो लासित बरफुखननि बागै एसे खोन्थाबावनो हागोन नामा?